खोनादों
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ' दायो नोंथां
अ नोंथां आं दा ओरैनो दंथ' आरो ना
अ ओ जा सानैनि जानायखौ जाबाय नामा नोंथाङा
औ जाखांबाय नोंथां जाखांबाय औ
थिगैनो दंथ'यो ना नोंथांनि देहाफ्रा
औ दङ नोंथां दङ
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोङो दायो माबा मोनसे सावरायजागोन नामा माबा मोनसेनि सायाव
सावरायजागोन नोंथां मानो जाया जानो
अ बिदिब्ला नोंथां आं नोंनावहाय जेनेबा गेलेनायनि बागै स्पर्टसनि बागै एसे मिन्थिनो लुबैबाय नोंथांनिफ्राय नोंथाङा एसे सम बिजिरनानै होनो हागोन नामा दसे सम
अ हागोन नोंथां हागोन
अ
ओरैनो जोंहा स्पर्टस बुंनो थाङोब्ला जोंहा स्पर्टस जाहैबाय जोंनि माबा जेनेबा देहानि बबे जिनिस जेनेबा एक्सारसाइस बेफोराव स्पर्सा गोग्लैयो आरो ना देहाखौ माने थाजा लाखिनाय ओमफ्राय जोंहा जाहैबाय ओरै जोंनि इण्डियायाव बांसिन जेनेबा स्पर्टसफोरखौ गेलेयो होमबा
औ
बेडमिन्टन हकि फुटबल क्रिकेट
औ औ औ
औ ओमफ्राय ओरैनो बांसिनबाबो क्रिकेट केखौ गेलेयो आरोना नोंथां बांसिन इण्डियाआव जोंहा ओमफ्राय जोंहा स्पर्टस एन्ड गेम्स बेफोरो जोंहा फरायसालिफोरावबोथ' जेनेबा इयार बाय इयार जाबाय थायो नोंथां नोंथाङाबोथ' माखासे स्पर्टस गेलेबोदों जानो हागौ नोंथां
औ औ नोंथां गलायबोदोंङ औ
अ दा नोंथाङा जेनेबा स्पर्टस एन्ड गेम्सनि बिथोराव बांसिन बांसिन मोजां मोननाय गेलेमु बा गेलेग्रा जिनिस जेनेबा सर्सआ माखौ मोजां मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
आंथ' फुटबलखौनो मोजां मोनदों नोंथां बांसिन गेलेनाय जायो आरोना फुटबलखौहाय
औ नोंथां दा नोंथाङा फुटबलखौ बांसिन गेलेनो मोजां मोनो होनबाय नोंथां
औ औ औ
अ जेनेबा फुटबल होननो थाङोब्ला जोंहा जोलुर बर'आव जोंथ' जोलुर होनो ना नोंथां औ जेनेबा जोंहा जोलुर बेखौबो ' जोङो फरायसालिफ्राव गोबां गेलेबोनो मोन्दों आरो ना नोंथां ओ नोंथाङाबोथ' गेलेबोदों जानो हागौ
औ औ औ औ कलेज जहाय औ औ गेलेबोदों नोंथाङा
दा ओरैनो जोंहा ओरै बुंनो थाङोबा गेम्स एन्ड स्पर्ट्सनि बिथोरावहाय जोंहा बांसिन गेलेबोदों होनबा जोङो क्लास वाननिफ्राय फाइभसिन
औ औ औ औ औ
अ बे समाव जोंहा लाइमोन बैसो बा जों देरफुनाय गथ' अब्ला जोङो माने गेम्स एन्ड स्पर्टसआव बांसिन गोसो जायो गेलेनो इन्टारेस्ट माने खेला सेला गेलेनो गोसोफ्रा गुदुं माने बिदि उन्दै जेनबा लाइमोन बैसो हाब
औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
जेनेबाला जोङो फरायसालि थांगोन फरायसालि थांना दसे गेलेगोन बिनि ओमफ्राय आर'ज मेथाइ खनगोन बेनिफ्रायसो जोङो फरायसालियाव क्लास लागोन बेनिफ्राय जेब्ला हाफ टिफिन जागोन अब्ला जों आरो गेम्स एबा माबा मोनसे गेलेग्रा जिनिस लान जों गेलेगोन जेरै क्रिकेट बा बेडमिन्टन जोलुर से फुटबल होनो जों बिदि गेलेगोन आरो ना नोंथां ओमफ्राय बेनिफ्राय जेब्ला फरायसालि गगोन अब्ला जों न'आव फैगोन ओंखाम जागोन बेनिफ्राय आरो बेलासिनि जों गेले हाबफिनगोन आरो ना नोंथां गे स्पर्ट जेनेबा जोंङो बांसिन उन्दै बैसोआवथ' जों बांसिन खारला खुरला ओरै बारला बुरला बेखौथ' बांसिन गेलेयो होनना मिथिखायो नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नांगौ
औ दा जोंहा
अ औ
ए जेनेबा जोंहा दा नायनो थांङोब्ला जोंङो क्लास टेन ट्रेनसिहालागै बांसिन गथ'साफोरखौ बा देरफुनाय लाइमोनफोरखौ जोंङो केेम एन् स्पर्टस गेलेनाय नुयो आरो ना नोंथां जेनेबा इभेट बा पास हार बेनि ओरै बारबाथाय जोंङो बारा गेमस एन्ड स्पर्टसआव गोसो जायो बा माबा गोसो फाब बारा माबायोै नांथाबाय गेलेनायाव ज' थांङो आरो आदा होन उन्दैफोरनावबो दं बिदि हुदाया सोरनावबा सोरनावबा नाथाय खम
औ औ औ
ओमफ्राय बे बिदि जेनेबा बिदि गेम्स एन्ड स्पर्टसआव गोसो जायो बेफोरनि गोसोखौ बोदों होनबा मबाइल फन नंगौना नोंथां मबाइल फन मबाइल फनाव जोंङो गेम सेम गान थान बेफोरबायदियावनो टाइम पास खालामना जोङो माने गेम एन्ड स्पर्टसखौ गेलेनो गोसो जाबाङा आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
दा नोंथांङाबो आंनो माखासे गेम एन्ड स्पर्ट्स नि बागै एसे दसे समनि गेजेराव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन हागोन
औ दे फोरमायना होलाय नोंथां
औ बिदिब्ला आंङो समखौ लानसिगोन नोंथां जालायनोसै जोंङो गेलेनाय होनब्लाथ नोंथांङा बुंलांखाबाय जोंङो जोंहा देहानि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट गेलेनाया जोंहा गेलेयोब्ला देहाफोरा जोंहा गोसोखौ गोजोननाय मोनो जेनेबा देहा दुरबलफ्राबो खारस्राङो थैफोरा खारस्राङो बेजों लोगोसेनो जोंहा गावनि देहायाबो फ्रेस जानो मोनो आरोना आरो जोंहा गेलेनो गेलेनो बेबायदिनो गेलेनाया गोबां रोखोमनि दंङो जेनेबा नोंथांङा बुंलांबाय फुटबलफोर क्रिकेटफोर बेदमिन्टन बायदिसिना बेजों लोगोसेनो आं बुंनो सानबावदों जोंहा खाबादि आरो भलिबल बेबायदिनो आरोबाव जेनेबा खारनाय बादिलायनाय जं खुबैनाय बक्सिंफोर बायदिसिना दंबावो आरोना नोंथां गेलेनो बुंस खहाया आरो गोबां रोखोमनि गेलेनायफोर दंङो बेबायदिनो जोंहा गावखौ गेलेनो गेलेनायनि माबा माखासे स्पर्टस आरमनि सिगां जेनेबा जेनेबा नेसनेल स्टेट बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दंङो नालाय आलदा आलदा बाहागोआव रानदों गेलेनायखौबो गिदिर गिदिर गेलेनाय मोनहैयो नालाय बेनि थाखायनो जोंहा गेलेनायाव जेनेबा जोंहा गेलेनो आवगायोब्ला जोंहा देहाखौ गावखौहाय गोगो खालामग्रोनांगोन जेनेबा जोंहा राफोद खालामग्रोनांगोन देहाखौहाय स्ट्रं खालामग्रोनांगौ आरो ना गेलेयैनि सिगां जेनेबा एक्सारसाइसफोर खालामग्रोनांगौ बेफोरबायदिनो एक्सारसाइस खालामखांनायनि उनावहाय गेलेनांगौ गेलेनायनि उनावहाय जोंहा माबा मोनसे इंगितफोर जायोब्रा इन्जितफोर जायोब्ला जोंहा जेन इन्जफोर जानो चान्स थायाफोरबायदि बेफोरबायदिनो आरोना गेलेनाय गेलेनायनि मेन उदिसखौनो जोंहा देरहानो थाखाय गेलेनाय जायो जेनेबा गेलेनायनि मेन उदेसा थांखि गेलेनायनि मेन उदेस देरहा देहानाय निखा नालाय जेनेबा जोंहा गेलेयोब्ला जेनेबा फुटबलाव नोजोर होयोब्ला जोंहा जेनेबा किपार सानै सासे सासे थाबाय एगारजन गेलेग्रोगोन फार्स्टआव जेनेबा बेयाव किपार सासे थाबाय दसजोना जेनेबा बल सेलायग्रा जाबाय बेबायदिनो बे बल सेलायग्राफोरखौहाय हेन्देल खालामनो थाखाय लेपारि मेन जास्टमेन्ट थाबाय बेबायदिनो आरो बेफोरखौ
खालामनो थाखाय जासटमिन फोरोंबाय थानायजों लोगोसेनो जोंहा गोबां रोखोमनि नायग्राफोरबो थायो सापर्टारफोरबो फैयो फुटबलावहाय नोजोर होनानै नायोब्ला बेबायदिनो आरो बेजों लोगोसेनो साबा साबस्टिटुट होनो बेफोरखौहाय बिसोरो जेनेबा सा सोरबा सासेया इन्जित जायोबा जेनेबा जखम जायोबा बेसो बिनि जायगायावहाय सोलायनाय जायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना फुटबलनि बेलायावहाय बेजों लोगोसेनो खिख्रङावबो जोङो गोबां रोखोमनि प्लेयारफोर जेनेबा सल्ल' जनखौनो नुनो मोनो यावबो बेबायदिनो साबा साबसतितुथ थायो एगार' जन गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो बेयावबो जस्तसफोर थायो बेबायदिनो जो जोंहा क्रिकेतआवबो गोबां बेबायदिनो नायग्राफोरखौबो नुनो मोनो जेनेबा जोंहा बेबायदिनो देहानो देहालाङोब्ला जेनेबा जोंहा हादबना देरहानायनि मुङाव जेनेबा गोबां रोखोमनि बान्थाफोर होनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो दायोथ' जोङो वर्ल्ड कापबो नायगासिनो दङ बल फोरबो जोगासिनो दङ गोबां रोखोमनि बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों दायोलियावनो मिसिफोर दङ आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोलुर जो जोग्राफोरखौ जोङो दायो नुनो मोनदों दो बेबायदिनो जोंहा जेनेबा गावखौहाय स्पर्टसआव गोसो होनां होथाबोब्ला बेबायदिनो जोंहा जोलांनायखौ जेनेबा जोंहा जासे दा स्पर्ट्स मेन जेनेबा गेलेगिरि जोंहा जेनेबा जाहैनो हायोब्ला जोंहा बिराद ओ दाखांनायखौ जोङो जेनेबा जोङो लाइफखौ साक्सेस जायोब्ला गेलेनायावहाय गोबां रोखोमनि हेल्पफोर मोननो हागौ जेनेबा जोंहा हादोरबो सिनायथि मोनगोन बेजों लोगोसेनो गावनि गामियारि स्टेट गोबां बेबायदिनो जोंहा सिनायजानाय खौ जोङो गेलेनानै जोङो लानो हायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ नोंथां आं बारा गोबाव बुंनो सानासै नोंथां बिदिब्ला जोंहा बेयावनो आरो नोंथां माबाफोर मोनसे बिनानै हो हाबावगोन नामा नोंथां
अ हागोन नोंथां हागोन हागोन
ओ ओ नोंथां
नोंथाङा जे माखासे जोलुआबोया एबा क्रिकेट बेनि प्लेयार बा जा बेफोरनि बागै मोजाङै फोरमायलांनायनि थाखाय नोंथांसिम साबायखर बावनाय थाबाय आरो ना नोंथां
औ नोंथां
अ दा जोंहा जोंनि बिथिङाव नायनो थाङोबा जोङो इण्डियाव बां सिन एक्टिभिटिस बा गेम एन्ड स्पर्टस गेलेयो होमबा नोंथाङाथ' मोनसे क्रिकेट जोंना इण्डियाआव बांसिन गोसो होयो होमबा क्रिकेटआव जोंहा फुटबल बा जोलुर बेयाव बारा गोसो थांबा नोंथां नोंथाङाबाथ' नुदों जानो हागौ आलदा जेनेबा आलदा कन्ट्रिफ्रासो बांसिन जोलुर गलियो दा ओरै जोंहा आगष्ट'नि एक थारिखनिफ्राय जानो गोनां जोंहा दुरान काप बा जों इण्डियान गे बाव जानो थांनाय दुरानखा फोनाय जायखौ जोङो बेयो जानो थांगासिनो ना आरो ना नोंथां बेबो बेयावहाय जेनेब्ला आलदा कान्ट्रिनि मानसि जेनेबा जोलुर बिदि जोग्रा फोरखौ लाबोनानै टिम बाय टिम जोनाय बिदिया जासिगोनलै आरो ना नोंथां आरो जोंहा जोंनि जेनेबा जोंनिया माबानि बड'लेण्डनि जानानै जोंहा बड'लेण्ड एपसि मोनसे टिम दंखायो आरो ना नोंथां
औ औ
दा आंनि बुंनाया बिसिमसै नोंथां नोंथांजों राय्लायनो मोननानै द' गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों
औ औ नोंथां औ आंबो नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै नोंथाङा आङो स्पर्टसनि बागै बिजिरनानै होनायखौ आङो बिराद गोजोननाय मोनदों माखासे मिथि मिथिनो मोननाय ओ बाथ्राफोरखौ नोंथाङा आंनो बिजिरनानै होलांनो थाखाय नोंथांनिसिम हामबाय होयो आरोना नोंथाङा
औ नोंथां औ
औ बिदिब्ला जोंहा